नोंथां हेल' हेल' नोंथां अ खोनादोंदा नोंथाङा आंनि माथोखौ
अ
हेल' नोंथां अ अ होमबा नोंथांजों दिनै बेरायनायनि सोमोन्दैनो सावरायलायनोसै नङा होमबा
औ जायो नोंथां सावरायजायो
ओरैनो नोंथाङा बेरायनानै मोजां मोनो ना मोना
आंथ' नोंथां बेरायनानै मोजां मोनो
औ नोंथाङा दिनैसिम ओरैनो आङो आंबो मोजां मोनो दे जोबोद मोजां मोनो आं बेरायनानै मानोना गोदान गोदान जायगा नुयो गोदान गोदान जायगाखौ नुनानै गोजोन लानो हायो
औ
नोंथाङा ओरैनो खैथासो जायगा बेरायखांखो आरो मा मा जायगायाव थांखांखो
बिदिनो
औ जेरै
गुवाहाटि शिलं मेघालय बिदिनो बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनानै मोजां मोनदों आरो हेल' नोंथां हेल'